ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा?
आङो दाथ जेबो खालामाखै ओरैनो जिरायना
आदसा होमबा नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदिनि बे आयदायानो जाहैबाय दैबाना आरोना दैबानाया माबोरै जायो? आरो मानि थाखाय जायो बेनि जाहोनफोरखौ जोङो रायलायदिनो। ओ आङो गिबियावनो होनग्रोनोसै दैबाना दैबानाखौ जोङो मानसिफोरा जों गोबां मिथिखागौ नङा होमबा बिदिनो जेरै सुबुं अनजिमा फोरा जेब्ला बांलांनायजों लोगोसे मा जेब्ला गामि ओनसोलाव मानसिफोरा जिउ खुंनो थाखाय बिदिनो दै खाथि खाथियाव थायो नङा होमबा नोंथां बेनि जाहोनावहाय बिदिनो दैया माने दैज्लां बोथोरनाथ' बे दैज्लां बोथोराव समायावहाय गोबां अखा बिबांनि हानायनि जाउनावहाय एबा गोबां अखा हानायनि जाउनावहाय ओ दैबाना गोबां जायो आरोना। बिदिनो जायगा जायगा बिदिनो ओ न' फोराव लोमनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो बागानफोराव लोमनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बिदिनो ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेफोरबायदि लोमसावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बे बायदिखौनो मा दैबाना होननानै बुंनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो मा दैबानाया माबोरै जायो एबा माबोरै सोमजियो होनोब्ला जेब्ला सुबुङा सुबुं अनजिमाया बांलांनायजों लोगोसे एबा ओ हाग्रानि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायलांनायनि जाउनावहाय बिदिनो बिदुङा गोब्राब दुंनायनि जााहोनावहाय ओ सा फारसेनि थानाय बरफफोरा माने आवलिनायनि जाउनावहाय माने बियो मा गोबां दैबाना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बेजों लोगोसे गोबां अखा हानायनि जाउनावहाय बेफोरबायदि दैैया लोमसावहैयो आरोना। माने एसे अखा हानायनि जाउनावनो आरो बिफां लाइफाङा जुदि खमायलाङोब्ला माने अखायाथ' हानाया हाखाया बेखौ नोंथाङा मिथिखागौ। आरो जुदि एसे अखा हायोबानो माने मा लोमसावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। मानोना सा फारसे थानाय बरफफोरा माने आवलिनायनि जाउनावहाय मानो होनोबा बिफां लाइफाङासो गोबां दैबानाखौ होबथायोमोन। मानो होनोब्ला दैबाना होबथानायनि जाहोना जाहैबाय फिफां लाइफाङासो माने मा जुदि गावनिया बे हाखौहाय गोरा गावनि रोदाजों खाथुमना लानायनि जाउनावहाय दैनि सौसिनायखौ मानि मा खम खालामनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना। बेनि जाउनावहाय दैनि बांनायखौ माने दैबानाखौहाय गोबां होबथायो होबथायोमोन आरोना। आरो आजिखालि सुबुं अनजिमाया मानि बांलायनायजों लोगोसे ओ मानसिफोरा बेफोरबायदिनो फिफां लाइफांखौ दाननानैहाय बायदि रोखोमनि
औ
बन बायदिसिना खालामनाय सियार टेबोल जिरायग्रा आरिफोर खालामनाय न' लुनो थाखाय बिदिनो फिफां लाइफांखौ दाननानै बाथाम आरि एबा इन्जुर बानायनाय एबा खोरखि बानायनाय आरो बिजों लोगोसे फिफां लाइफांनि फालांगि खालामनायनि जाउनावहाय बिदिनो नोगोर सोहोरफोराव दैथायहरनानैहाय बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि आगर गोनां फारलें ओ बेफोरबायदि ओ गद्रेस आरिफोर खालामनाय नङा होनबा नोंथां? बेफोर खालामनायनि जाउनावहाय माने मा बिफां लाइफाङा खमायलांबाय आरो ना थिग बेबायदिनो बायदि बायदि खालामनायनि जाउनाव बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाउनावहाय माने मा अखानि बिबांजों लोगोसे मा दैबानाखौ सोमजिनायखौ जों नुनो मोनबाय आरोना। आरो नोंथाङा दैबाना सोमजिनायनि फंनैसो होनदेरबावनो हागोन नामा?
बिदिनो ओ दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ मिथिखायो दैबानाजों मा मा जायो जों बेखौथ' एसेबाबो मिथिखायो दैबानाजों जायोब्ला मानि जोंनिनो खहा जायो ओ मानि दैखौ जोंनो आथिखालावथ' ओ जोंनो दैखौ ओ बारा अखा हानायखौ नुनो मोनला नाथाय ओ मानि दानि बोसो र माने देग्लाय बोसोरावथ' जों गोबां बिबांनि अखा हानायखौ जों नु-नुदों। जायनि जाहोनाव ओ जायगा लायै जायगा मानि ओनसोल लायै ओनसोल गोबां दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो‌। बिदिनो ओ दैबाना जायोब्लाथ' जों मिथि खायो बिदिनो खाथि खालाफ्राव दैमा दैसा जेनेबा बिलोमाफोर जेनेबा माबा दै गिदिर गिदिर फख्रिफोर जेनेबा बेफोरबायदि थायोब्ला मानि बेफोरनि दैया उसिनानै नोङाबा ओ दैमाफोरनि दै बेफोरो ओ बांद्राय बोहैगोनायनायनि जाउनाव मानि अखानि बिबांनिजों माने दैया बारा जानानै मानि बिनि दाहारा स्पिद जानानै मानि ओ खाथि खालायाव मानि हाखौ मानि खुरख'जोबनानै मानि खाथि खालानि गामियाव मानि थाङो आरोखि माने बेफोर दैया ओमफ्राय बिदिनो दैया थांनानै माने बिदिनो जोबोद स्पिद दैनि दाहाराथ' जोबोद स्पिदथ ओ नोंथाङाथ' मिथिखायो
नोंगौ नोंगौ।
बिदिनो दै दैनि दाहार दाहारा मानि स्पिड जानायलाय मानि बिदिनो गामि ओनसोलनि बिदिनो न'फोराव मानि थांनानै बिदिनो माने न' बांफोरखौ माने सिफायलांजोबो आरो ना दै बानाया बिदिनो न' बां सिफायनायजों लोगोसे बिदिनो गोबां फिफां लाइफां बिदिनो जिब जुनार दाउ अमा सैमा बोरमा मोसौ मानि बेफोरखौबो गासिखौबो बुखारनानै मानि जोंनि जा जिब जुनार फिसिनाय मानि बेफोरखौ माने गासिखौ माने बुथारलांजोबो आरोना नस्थ' खालामलांजोबो ओमफ्राय बिदिनो सुबुंफोरनि बिदियावनो गोबां खहा जायो जायनि जाउनाव सुबुंफोरा बिदिनो सोरबाबा जिब जुनारजोंनो रां आरजियोमोन बेफोरजोंनो रां आरजिना थांनानै थायोमोन बेफोर मानि थैनायनि जाउनाव मानि गोबां खहा जायो आरोखि ना दैबानाजों ओमफाय बिदिनो सुबुंफ्राबो रैखा मोननो थाखाय दैबानाजों सोरबाबा रैखा मोननो थाखाय सोरबाबा न' उखुमाव गाखोनानै थानां थानानै बिदिनो फिफां गोजौफ्राव थानानै बेफोरबायदि थानांगौ गोनां जायो आरो बिदिनो दै बानाया माने जोंनि गोबां खहा खालामलाङो आरोखि ओमफाय बिदिनो जोंनोथ' माइ गायनो थाखाय दैनि गोनांथि जायो नोंगौ नंनाया ओमफाय बिदिनो माने बांद्राय अखा हायोबा माने जोंनि जा आबाद माने बेफोरखौ बु खारलांजोबो आरोखि ना दै बानाया गासिबो बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलथिं जेनेबा खाथि खालायाव जेनेबा दैमा दैसाफोर बोहैलांनाय जेनेबा गिदिर दैमाफोर बोहैलांनाय जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा दंना गैया आरो बेफोरो दङबा जेनेबा नोंथांमोननि थिं माबा मोनसे खहा खालामदोंना जेनेबा नोंथांमोनथिं जेनेबा दैबाना जानाय खोनागोन ना खोनायाखै बिनि बागै एसे फोरमायलाय नोंथाङा
हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिदिनो दै दंग' आरिफोर बोहैलांनो थाखाय बिदिनो दैमा दैसाबो दङ आरोना मानो होनोबा जोंनि जोंनि ओनसोला बिदिनो हाजो खाथि जानायजों लोगोसे मा बेयावहाय गोबां दैबाना जानायखौ जों मिथिगौ आरोना आरो बेजों लोगोसे बेफोरबायदिनो नोंथाङाथ' बुंलांबाय दैबाना जायोब्ला न' बां सिफायलांनायफोरनि बागि बुंबाय नंगौ थारैनो नोंथांनि बुंनाया थारैनो नंगौ आरो ना थिग बेबायदिनो दैबाना जायोब्ला मोसौ मुसा बेफोरबायदि गोजावलांनायनि जाहोनावहाय बेजों लोगोसे मा दाउमा दाउसा एबा दाउफोरा न'नि दाउफोरा एबा बोरमा अमाफोरा गोजावलांंनायनि जाउनाव गोबां लस जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना आरो बि जों लोगोसे आबादफोर मावदोंबा एबा माबाफोर थांनानै थानो थाखाय मानसिफ्रा एबा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा आबादफोर मावदोंब्ला बियो दैबाना फैयोब्ला माने खेबसेनो बाला फोर लोमसावनायनि जाउनाव एबा खुरखानायनि जाउनाव गोबां लस जानाय एबा जेंना जानायखौ जोङो मिथिनो एबा नुनो मोनदों आरोना आरो बेजों लोगोसे जुदि न' बांफ्रा बायनानै थाङोब्ला मय थागोन मागोन बेफोरबायदि जानायखौ जोङो मिथिगौ आरोना आरो बेजों लोगोसे दैबाना जानायखौ होबथानो थाखाय जों मानसिफोरा गोबां राहा लानांगौ जाहैयो जेरै सरखाराव थांनानै बेफोरबायदि ओ लाइजाम लिरनायजों लोगोसे रालायनायनि जाउनावहाय माने मा दैबानाखौ माबोरै होबथानो हागोन आरो बिनि मोनसे बाउन्डारि लुनो थाखाय एबा मोनसे स्लुइस गेट बानायनो थाखाय बेखौहाय गोबां रायलायनायनि जाउनावहाय खालामनांगौ जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जुदि जोङो बेफोरबादि दैबाना जाफ्लेबाय थायोब्ला माने सुबुंफोरा थांनानै थानो थाखाय गोबां खस्थ' मोनो बेजों लोगोसे जिउ खुंनो थाखाय गोबां खस्थ' मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे आबाद मावनायावनो होन बिदिनो न'खर संसार जानायावनो होन आरो बिदि लोगोसे फरायसालि एबा ओ फरायनाय लिरनायावनो होनो बेफोरबायदियावनो होन
औ
गासियावबो माने जेंनाया सोमजिफैयो आरोना आरो बेजों लोगोसे दैबाना फोर जायोब्ला माने मा ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि ओ बेसेन गोसाफोर माने लामा सामा बानायब्लाबो माने मा बियो मोजां थानो नागिरा आरो ना माने खुरखालांनायनि जाउनाव माने लामा सामायाबो माने नस्थ' जानायखौ एबा ओ गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना ओ आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा ओ बेफोरखौ होबथानो थाखाय गोबां राहा लानांगौ बिफां लाइफांखौ जोङो गायनांगौ बेजों लोगोसे दै थांनाय लामानि थाखाय मोनसे हगारना होनांगौ आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो दैमा दैसाफोरनि खाथियाव जोङो न' लुनानै थानो नाङा मानो होनोब्ला बेफोरनि खाथियाव थायोब्ला एबा बिफां लाइफांखौ जों फोजोबोब्ला बांसिनाव बांसिन खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे माने नोगोर सोहोर फंसंनायनि जाउनावहाय दैफ्रा थांनो मोनैनि जाउनावहाय बिदिनो ओ दैया गेजेरावहाय माने लोमनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरोना मानो होनोबा बिसोरनि लामाया बन्द' जानायनि जाउनावहाय आरो बेजों लोगोसे मा जों मान सि माहारिमनि थाखाय गोबां ओ माने लस एबा खस्थ' जानाय एबा जेंना जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे ओ दैखौ थांनो थाखाय बिनि थाखाय मोनसे लामा बानायनो होनांगौ जायो जोङो नोगोर सोहोर बानायदोंब्लाबो मानो होनोब्ला बे थाङाब्ला माने जोंनि लोगोसे माने गोबां जेंना सोमजिगोन आरोना। दैफोर लोमोब्ला माने जों बोरै थाबायगोन बेफोरनि बागै जेरै जोङो दायो नायोब्ला गुवाहाटि नोगोरमायाव गोबां दैबाना जानायजों लोगोसे माने मा थाबायनो थाखाय मानसिफ्रा लामा गैया जानानै दङ। गारि मथर सालायनो थाखाय गारि माबा थांनो थाखाय लामा गैया जानानै दङ। बेफोरबायदि गोबां माने जेंना जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना बेनिखायनो जों सुबुं माहारिफोरा थां थांनानै थानो थाखाय दैमाफोरखौ जोङो मा बिसिनि थानाय लामाखौ जोङो मा हगारना होनांगौ आरो ना बिसिनि थांनाय लामाखौ जुदि जों बन्द' खालामोब्ला जोंनिसो माने जेंना जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। आरो नोंथाङा फंनैसो आरोबाव दैबाना जानायनि बागै होनदेरनो हाबावगोन नामा
औ औ बि बाना जायोबा मा जोंनिनो खहा जायो नोंथाङाबो दहाय बुंलांबाय जेनेबा फरायसालि बायदिसिना जेनेबा जोंनि ओनसोलजोंथ' जेनेबा जायगाफ्रा मानि गाहाय जानायलाय मानि गोबां दैबाना जायोबा खाथि खालाफ्राव जेनेबा ओ दैमा बोहैलांनाय जेनेबा बेफोराव फरायसालि दङबा मानि बेफोरावबो ओ दैफोरा माने उसिबोनानै माने जोंनि फरायसालि ओ बिदिनो बायदिसिना मानि बेफोर माने गोबां खहा खालामो आरोखि जोंनि फरायनाय मानायाव जोबोद दिगदार खालामना होयो। दै बाना जायोब्ला बिदिनो सोरबाबा सिक कुल बन्द' जानायनि थाखाय सोलोंथाइफ्रा आद्रा थायो मानि बेफोरनि जाउनाव मानि गथ'फोरखौ ओ जो बोद मानि गथ'फोरनि फरायनाय बेफोराव खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो। ओमफाय बिदिनो लामा बिदिनो लामा खुरख'नाय दालां बायस'नाय बेफोरनि जाउनावबो हान्था मेला गारि मथर थांलाय फैलाय खालामनाय माने बेफोरावबो गोबां ओ जेंनाखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि बेनिखायनो जोङो दैबानाखौ होबथानो थाखाय जोङो गिबियावनो गोबां दै जिं जिं माने बिफां लाइफां गायग्रोनांगोन बिदिनो ओमफ्राय बान्दो बायदिसिनाफोरखौबो मोजाङै थेनांगोन। मानो होनला जेनेबा बिफां लाइफाङा मानि बिफां लाइफां गायोबा माने खुरख'नाय खुख'नो हाया आरोखि मानि बिनि रोदाफ्रा जा बिफाङाव हा सिङाव रोदा सुयो माने बेफोरो माने हा खुरख'नायखौ होबथायो आरोखि बिफां लाइफांफोरखौ दैमा जिङाव जेनेबा दै जिंजों जा बोहैलांनाय दै बेफोरखौ मानि बेफोरजों बोहैलांनाय दैफोरखौ माने होबथायोबा माने
औ नोंगौ होननानै नोंथां
गायनानै होयोबा मानि ओ दै जेनेबा दैमा ओ दैबानाफोर जानाया बे खौ माने जोङो रैखा मोननो हागोन आरोखि नोंथां
होनबा नोंथा ओ नोंखौ नोंथांनि होननाया होमबा जोंनि समाबो जाबाय नोंथां दोनथलायनोसै नामा।
औ दे होमबा नोंथां।